हेल'।
औ, खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ, दिनै जों अनला ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा नोंथांजों?
औ सावरायजागोन।
ओ नोंथांमोन्निथिं अनला ओंख्रिखौ मा बायदि संनाय जायो एबा बर'नि ओंख्रिखौ माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन।
औ दे एसे फोरमायनानै होदो होमब्ला।
ओ अनला ओं ख्रि संनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै लागोरो बिनि उनाव माइरंखौ सुखांनानै दसे सम दैखौ सरदनो दोनो।
औ।
बिनि उनाव उवालआव देनानै लायो। ओमफ्राय जेब्ला दै जायो अब्ला जोङो ओ अनला ओंख्रि संनो थाखाय खारैखौ सरनानै लायो। लागोरो
औ बिनि उनाव हाय अनला ओंख्रिखौ स सङो आरो ना
औ अनला ओंख्रिखौ
ओ ओरैनो अनला ओंख्रिखौ मा माजों जेनेबा बेदरफोरजों संनाय जायो नामा नोंथां।
औ अनलाखौ दाउ बेदरजों संनाय जायो।
औ
आरो बेयाव माखासे मैगंफोर बिदिनो औवा मैगं औवा मेवाइ बेफोरखौ होदेरो।
औ औ
नोंथांमोननिथिंबो थ' जायै जानांगौ अनला ओंख्रिखौ।
औ जोंथिंबो जायो अनला ओंख्रियाथ' बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायि दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा। बेनिखायनो जों थिंबो जोंनि गामि ओनसोलफ्रावबो गोबाङानो बेबायदि संनानै जायो आरो। जेरै हाथासु बर'नि दोरोङारि हाबा हाथासुनि खुरनायावबोथ' अनला ओंख्रि नङाब्लानो जाया नङा होमबा नोंथां।
औ नों
दा बर'नि आंगो ओंख्रियानो बेनो। बेनिखायनो बयबो अनला ओंख्रिखौ जा खायोआनो
औ
ओ जोंनिथिं अनला ओंख्रियाव ओरैनो औवा मेवाइ होनानैबो जायो। ओमफ्राय लाइ बिजौ लाइ बिलाइफोर होदेरनानैबो जायो आरो मोदुफुल बिबार जायखौ बुङो मैथ्रु बिबार बेजों होनदेरनानैबो जायो। बिदिनो अनला ओंख्रिखौ मा होनो बेदरफोरजों जेरै दाउजों इदि लगायनानै जानाय खौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव। बा जोंनि गामि ओनसोलाव। ओ बिनि अनगायै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे बरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला मा मा ओंख्रिया गोग्लैयो।
बर नि दोरोङारि ओं ख्रि होननानै बुङोब्लाथ ओ नारजिजों अमा
औ
ओमफ्राय नाफाम
ओमफ्राय बिनिफ्राय सबायजों
औ
बेफोरनोसै आरो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि
औ औ बिदिनो ओम नारजि ओंख्रिखौबोथ' बर'फोरा गोबाङानो जायो नङा होमबा‌
औ
नारजि ओंख्रिखौलाय माबोरै सङो नोंसिरनिथों एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नारजि जि ओंख्रिखौ गोदोनिफ्राय मिथिबोनाय बायदिब्लाथ' गोबाङानो नारजि ओंख्रिखौ संनो लानायनि सिगां रुगारा औ ओ गोबाव सम सोमहाबनानै दोनग्रोनाय जायो आरो
औ
औ बिनि उनाव जेब्ला सोमखांनानै दोनो अब्ला‌ ओ नारजिखौ रुनानै सङो
औ औ
ओमफ्राय बेवहाय गेबलेनो थाखाय फ्राय खारै होयो
औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो सङो जेरै मा होनो अनला ओंख्रियाव खारै होनानै संनाय बायदिनो नारजि ओंख्रियावबो खारै नङाबानो जाया जेराव खारैआसो ओ मा होनो नारजिखौ गेब्ले होयो नालाय बेनिखायनो खारै बेखौ नांथारगौ जायो आरो दा बेजों लोगोसेनो नारजिजों मा होनो माख माखासे बेदरफोर होयोबा जोबोद गोथाव जायो नङा होमबा ओ बेनिखायनो मा ओ अमाजों नारजि बेनि उनाव मा होनो दाउफोरजोंबो होनानै जायो बांसिन अमा मेजेमजों संनाय बेखौ नुनो मोनो आरोना ओ नारजिखौलाय माबोरै बानायो नोंसिनि ओनसोलाव
जोंनियाव नारजिखौ गिबियाव फाथो फैयो जिहेथु ओ बेखौ बिलाइखौ खानानै सान्दुंआव मोजाङै फोराननानै दोननाय जायो।
औ
जेब्ला रानो बेखौ अब्लाना नारजि संनानै जायो आरो।
औ।
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो बानायो नारजिखौ मा होनो गिबियाव फाथोनिफ्राय खानानै सानदुंङाव फोरानो फोराननायनि उनाव बिदिनो ओ संरैखा खालामनानै दोनो आरो जेनेबा इयुन समावबो जानो हानाय बायदि बोसोरसे से बोसोरनै गाहाम जानो हानाय बायदि
आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जे दा माबायदि गायनाय फुनाय आ-आबाद फोथारफ्रालाय माबायदि सोलिदों?
थ' आबाद फोथारफ्राव दायो खोथिया फोजेननो लाबाय।
औ।
उम
ओ मा मा आबाद मावनाय जायो नोंसोरनि ओनसोलावहाय?
जोंनियावथ' गाहायै माइ आबादखौनो खालामो।
औ दाथ' औ।
माखासे गोदानफोरबो बानायनाय जायो।
औ औ। ओ दानि जुगावथ' मा होनो गोदान खिथिन बा मेसें बोथोराव जे बानलु सिब्र' गायनाय बेथ' गोबां सोलिगासिनो दं नङा होमबा नोंथां? फालांगियाव दा बेनो गोबां सोलिगासिनो बेनिखायनो नोंसोरनि ओनसोलथिं बेफोरबायदि आबाद मावो नामा?
औ मावो नोंथाङां।
आसा जोंनिथिंबो मावो बिदि बिदिनो मेसें बोथोराव बानलुनि आबाद मावो बिनि उनाव दैज्लां फैयोब्लाथाय माइ आबाद खौ मावो ओरैनो माइ आबाद मावो होनोब्ला मा मा माइखौ गायो नोंसिरनिथिं माइनि मुंफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा एसे
औ जोंनिथिंथ' माइसालि माइ गायनाय जायो
औ
जोंनिखैबो बिदिनो आइसालि माइ गायो जेरैबायदि माइब्रा जोसा आरो गोबां मुंफोर दं जेरै रनजित जय बांला बेफोरबायदि माइफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव
ओ नोंसोरनि ओनसोलाव फोरबोफोरखौलाय माबायि फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनि थिंथ' फोरबोफोरखौ ओ बैसागु फोरबो फालिनाय जायो
औ ओ ओरैनो बैसागु फोरबो औ बैसागु फोरबोखौ सानबेसे फालियो नोंसोरनिथिं?
जोंनिथिंथ' बैसागुखौ स्नि सानसिम फालिनाय जायो
जोंनि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ ओ आथिखाल गोदोसो जेसेबां स्नि सान फालिनायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव सान थामल' फालिनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ
गिबियाव मोसौ बैसाग गु फालियो बेनि उनाव मा होनो मानसि बैसागु बेफोरबायदिखौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो । ओ दे होमबा नोंथां जोंनि सावरायनाया बेखिनियावनो जोबथ'बाय उनाव सावरायफिनोसै नामा नोंथां?
औ दे ।